हेलौ अ खोनादो खोनाद अ खोनदो दे नोंलाय खोनादों ना खोनायाखै
अ खोनादो दे माबा मा ओंखायनोथ' सानाव गोसोथार ओंखायनो बरिं मोनदों माबा ओरैनो जना दोङो आं सान्दुं गोसा थारखा थारखाय बरिं मोन दो ओंखायनो ओरैनो जना दङ ओमफ्राय आं ओंखायनो सान बाय बरिं मोननायखाय माबा मोनसे टपिकनि सायाव रायजलायनो हागोन नामा नोंदो
औ हायो हायो नों मा टपिकनि सायाव रायलायनांगो
नों बुंलाय मा टफिकयाव रायलायनो
मा राय्लायनो दा दे नोंनो बुंग्रोलाय नों मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो लुबैदों
जोंहाथ' टपिका राय्लायबालाय बहुद दङ मा लायलायगोन अ माबानिबो
कामायखायाव जे माबा जागासिनो
औ आं बासिखौनो गोसो खांदोंमोन आंबो
थियाबो बारा माने
अ अ अ
अम्बुबासि अ अम्बुबासि अम्बबासि मेलाना कामायखायाव जानाया
अ दाख्लैसो जोबखांबाय उम मैया मैयानो मैया ना दा ख्लै जोबखोथाय सप्तासे जाबायमोन खोमालै
माने थांनायबो जायासै ओइ थांनाय बोसोराव थांदोंमोन जोङो इमान मानसि दि जायो इखौ आरो लामाफोराव लेथ्रा हासुदै खि इ माबा-माबि लामाफोरानो लेथ्रा जाजोबना थायो माने बोरैबा मोनो आरो मन्दिराव थांनायाव बिदि लेथ्राफोरखौ नुलांबाथाय माने
ओंखायनोथ'-ओंखायनोथ' आंथ' ओरैनो कामायखायाव थांफेरबाय खिन्थु बे माबायाव थांफेराखै आरो ना मानिखो फुजायाव जेनेबा मेलायाव थांफेराखै आरो उम आंनोलाय लुुबैयो खिन्थु मानसिफोरानो इमान आथिं होनो जायगा गैया बेयाव थांनानै माने गाव जेनेबा हागोन ना हाया सानो आरो मानसिया एसे स्ट्रं जानांगोन ना हेल्दि नङाबाथाय माने बेयाव एसे खर' सर' गिदिंनायनि माबा थायोना चान्स ओंखायनो एसे स्ट्रं जाना थांनांगौ
इ टाइमाव आरो गारिबो थाङाना इमान गोजान थाबायना थांनांगौ जायो इनि सायाव हाजो आरो गोजौ जायगाया दाख्लैफोर मोनसे भिडिय' नुदोंमोन आं बिदिनो सोरबा हिन्जावा बिदि जादोंमोन ना
अ अ नुदो नुदो आंबो
माबा माने मन्दिरफोराव थांबाबो मा जानो दुनियानो सब बिजनेससो जाजोब्बाय बेयाव थानाय फुजारिफोरा इमान बुरजा बुरजा फैसा बियो माने एक दिनाफोरखौ ओरैनो थगायना जागोन इसोर बिसोरो दा मिथिखानायफोरासो मिथिखानायसै एकदिनाफोराथ' मिथियाना ओंखायनो होलाबायनोसै अ नायलाय बिदियावबो बिजनेसोबाव
बिजनेसोथ' आरो ओंखायनो
खुलुमनो मोनला रावबो
दाना मन्दिरफ्रावबो थांनो जाना मोनला माने खायसे मन्दिरफ्रावबो बिदिनो आरो नोंखौ फैसा होआबाथाय माबा माबि बुंनानै हरो मोजां नाङा आरो
औ ओइ अ खनसे बिदिनो माबायाव लंकेशराव मन्दिराव थांदोंमोन जोङो शिब मन्दिर मोन आरो ओमफ्राय शिब मन्दिराव नों शिब मन्दिराव माने खुलुमना फैखांबाय ओमफ्राय गाहायाव जों खुलुमनो थांदोंमोन आरो माबा माबा मन्दिर दंमोन हनुमान मन्दिर ओमफ्राय जोंनाव माबा आखाइयाव माबा खाना होखांनानै
जि अयनायखा दस थाखा बिस थाखा होलां बिदि होननानै
उम
खामानि गैला ना इसोरबो बेसोराफोरा इफोरावनोजनानै दस दस थाखा बिस थाखा खामायो बिदि बिबा बोरैबा नाङोना गाव गोसो जो होनाया बेलेग
आरो बेलेगनियालाय हाजार माबा बिबावोसो दुइ हाजार तिन हाजार बे दस थाखा एकस'खौलाय मानो हो मानो होथारनो हाजार हर दुइ हाजार हर बिदि बुंलायलायो आरो
नायलाय एमान बिजनेसनिसो
बे कामायखानि स्ट'रिखौ मिथियो नामा नों
माने ए माबााखो ना मेला जानायखो
औ मारै मारै बिदि फुजा जाग्रा जानाय मानि थाखाय उम
एसे मिथियो माने बे अमबाबासि मेला जानाय समाव माने खामायखाखो बिमा खामायखाखो
माने सुवा जानाय होननानै बुङो आरो। पिरियोद जायो जे पिरियोद जायो होननानै माने बन्द' खालामना दोनो आरो जायगाखो। थेवबो मानसिफोरा बिदिनो थाङो इयाव। इखोनो नायनो फैयो ना मायो आं। बेखौथ' मोजाङै मिथिला किन्तु इमान मानसिफोरा फैयो गोजान-गोजाननिफ्राय। भारा खालामनानै गारि बिदिनो अग'रिफोरबो फैसोयो।
ओम।
ओमफ्राय इखिनिखोनो मिथिगौ आङो माने एैदि अग'रिफोर। गस्ला गानालासिनो लांता-लांता थायोजे बिदि फैसैयो नुवा। नुवाखैना नोङो? गस्ला गानखाया जेबो गाना ओमफाय इदिनो लांता-लांता था। फैयो आरो इफोरावनो माने इसोरो आगोलनि। इफोरावनो थालाबायनाय मानसिलै इदि।
न' गैजायै मानसि नामा?
गिदिर-गिदिर फुजा खालामग्रा ओं माने मन्दिरफोरावनो गिदिंथिं। थिंबाय थाग्रा गोजान-गोजाननिफ्राय फैसो गारो इदिनो। ओइ माहाकुम ना मा इदि मोनसे माबा गैयामोन? इयावबो जि इमान फैयो जि इफोरबायदि मानसि माने।
आतसा।
बेखिनिखौनो मिथिगौ आङो ओमफ्राय बारा मिथिया ओमफ्राय नों-नों मिथिगो नामा?
आंथ' बांद्राय मिथिया बे माबा बेनि माबाफोरखो। स्टरिखो इफोरखोनो खोनायो आंबो जेनेबा बिमा कामाख्यानि माबा सुवा जानाय। थाखाय इदि बन्द' खालामो ओमफ्राय। ओ मा होनो इखो मानसिफोरा नायनो थाङो किन्तु मानि थाखाय जेनेबा। बा मा जायो इयाव मानि थाखाय मानसिफोरा नायनो थाङो? इखौ आं मिथिया। इदिनो इथ' मा। माबायाव दङ ना निलाचल हाजोआव?
अ निलासल हाजोआव दङो।
ओम-ओम।
निलासल हाजोआ अ बे। बे मन्दिरखौ फार्स्टआव नरकासुरा लुदोंमोन ना?
अ-अ-अ नंगौ उम।
लास्ट माबाफिननाया सोरमोनलाय नरकासुरनि उनाव?
उम माबा नर'नारायण।
अ नर'नारायणआ माबादोंमोन ना?
उम लुफिनदोंमोन। सोरबा माने सोर अ। र' सोरबा माबादोंमोन होन्दोलै इखो सेफायदों ना मादों इदि होनाख।
अ ओं सेफायदों होनदोंमोन सोरबा।
काला पाहार ना मायबा इदि नामनि मानसियालै। आं एसे इदि बायदि गोसोआव थानाय बायदि मोनदों आं। एसे बावगारबाय किनतु नायफिनांसिगोन इदि होननासो मि। ना मायबा इदि माइबा मोनसे नाम दों।
अ बिदिनो सोरबा सासेआ ओं आंबो एसे-एसे गोसाव फैदों।
ओम- ओम- ओम सेफायदो ना मादो इदि खामदो होनदो। ओम इनिफायसो इयो लुफिनबाय माबाया नर'नारायणआ।
ओम इनियाबो हिस्थ्रि दोङो गोबां।
उम।
आगोलफोराव दंमारोमोनबो खोमा भगबानफोरा। दाबा दोंना गैला मिथिला आरो सब बिजनेस जाजोब्बाय।
इनथ
माने बहुत
फोरनि माबा ओंखायनोथ मन्दिर सन्दिर मानसिफोरा थां थांनो नागिर ला दानिफोरा आगोलनिफोरा बेसे फोथायनायाव खम जाबाय आगोल बेसे बयबो फोथायोमोन सल बाथ सबखो गियोमोन
दुनियाबो सोलायलांबायना
सोलायबायानोथ
है माबायाव अमब मा होनदोंमोन अमबबासिमोन ना
ओम
बे अम्बामासिया जोबबाथाय मालाबा थांनांगोन र बेरायनो होमबाना माने ओम माने एनि टाइम मानसियानो थाखाबाय थायो इयाव
थायो थायो आरो बेयावबोथ नोङो बे मेन मन्दिराव हाबनोथ नोंखौ भि आइ पि फैसा नङा बा
अ नों नोंमारगै
देन्जार हाबफेरनोनो मोनाखै आंबो दिनैसिमबो बेसेबा लाइन जानां- हाजार हाजार मानसि ओमफ्राय बेसेबा फाइभ हान्द्रेद ना मा अ फाइभ हानद्रेदना मा नांगोन फाइभ हानद्रेना अवान थावजेन इदि खोनादोंमोन आं
उम
होमबा सानना नाय बेसे फैसा खामायगासि- नो फैसा नांगोबा मा बेनोथ
आरो मोनसे जोसन खालामनोबो माबा गैयि मानसि फोरा होमबा भगबान फुजिनांला ना मा जाखो
उम बिदिनोथ होनो ओम थ नोंङो स्केनार बाहायना
गोनांफोरा दा जोंफोरनो थांनो हालाना थांनो लुुबैबाबो
ओमफ्राय मा मा दंबावो बिसोरनि हिस्ट्रि कमाख्यानि बागै मा मिथिबावो मामोन थाय
आं बावजोबायलै सोरबा बुंना होबासो आंहा गोसोआव फैयो
अ कामाय कामाख्याखौ फार्स मानि थाखाय मन्दिर बानायदो होननाया बे माबानि सति शिबनि सिबनिलोय सिबनि हिनजावा सतिनि बिनि माबाया थैनाय सहआ जे जोंनि माबायाव गोलैदो होननाया
औ
बे निलाचल हाजोआव माने उम मोनसे पार्टआ माने प्राइभेट पार्टआ गोलै- दोनो जोंनि बे माबायाव निलाव हिलाव ओंखायसो माने बे माबाखौ आइ बिमा कामायख्यानि माबाखौ फुजियोलै जेनेबा प्राइभेट पार्टखो बेनिखायसो अमबबासियाव अम-अमबुबासियाव मा होनो बेखो सुवा जानाय होननानै जे बा माबायो
ओंखायनोथ बे पेरेड जानायनियाबो माबायो
अ मोनथि खोनादोंमोन आङो
अ माने आं इदि खोनादो एसे ओ माबाया सतिया गावसानि न'आव थां- नायाव माने हौवाखौ सिशबखो हाग्रायाव थानाय होननानै बिफाया अपमान खालामनायनि थाखाय इयो माबायाव अराव हुम सावनायाव बारसोमनानै सावजायोमोन नामा होन्दों
अ अ इदिनोथ माबा मोनसे काहस्टरि दंमोन आं उम
माने सिबआ बामखांनानै गिदिंबाय थानायाव इयावनो माने सेवनानै मोनसे मोनसे गोलैलांजोब नाय बिदि होननानै माने आगोल स्टरि खोनानो मोननाय बायदि मोनदो।
ओं ओमफ्राय आं आरो आं खोनानायाव आरो। आं टिभियावबो नुदोंमोन आर ना मा होनो इखो बिदि सेवाला थिंबाय थानायखौ नुनानै बिष्णुआ गावनि सक्रदो ओरै दानस यो मोनसे मोनसे मोनसे दानस जोबोलै इदि इदि नुदोंमोन आं ला बथिंबाय थादोमोन नालाय ओंखायनो बिदि दानसजोबना होयो इदि नुदोंमोन आं
उम बिदिनोथ जेराव जेराव माने इनि मेन मेन माबा बुस्थुआ गोलैदो। दैयाव गिदिर गिदिर दाम बानायदोंना कामाख्याबो थामसो मोन खमाना
बिदिनोथ' खोमा मारै जानायबा फार्स्टआव
मन्दिरफोरखौनोथ' दाम होनोमोन खोमालै आं बिदि
अ अ अ नंगौ खोमा दै उम उम उम।
माने मालाबारायलायफिनगोन दे ना
औ औ जागोन दे
खामानि दं माने
अ अ दे होमबा